हेलौ औ नोंथां
आ
औ खोनादों नोंथां
ओ आं नोंनाव हरनायनि जाहोनानो जाबाय औ मोनसे आयदानि सो सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव कल खालामदोंमोन दा नोंथाङा सावरायनो हागोन ना??
अ हागोन नोंथां
आं जाय आयदानि सायाव सोंहरदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि जिउवावहा जों माबादि राहा लानानै जिउखौ दैदेनलांनांगौ बेनि सोमोन मोनदै नोंथाङा फोर
अ हागोन नोंथां दा बिदिब्ला आं फोरमायसै ओ जोंहा ओ जिउ राहा खुंनो थाखाय गोबां ओ खामानि मावनानै जोङो जिउ राहा खुंनो हायो जेरै जोङो ओ आबाद मावनाय होन आरो लोगोसे माखासे ओ जिब-जुनार फिनानैबो जोङो जिउ राहा खुंनो हायो बिनि अनगायैबो ओ जेरै जों गुबुननो ओ माखासे ओ दखान होनानै फाननाय बेफोरबायदि फाननानै जोङो जिउ राहा खुंनो हायो। जों जेरै बुंनो थाङोब्ला आबाद मावनाय जेराव जोङो न'आवनो ओ हा दङ'बोला बेखौ
हाल एवनानै जोङो बिहाय आबाद मावनानै बे आबाद मावनानै मोननाय माखासे ओ फिथाइ-सामथाइ नङाब्ला ओ जाजाग्रा माखासे ओ फिथाइफोर बेफोरखौ जोङो फाननानै हाथाय बाजाराव लांनानै ओ बेखौ फाननानै जा एसे रां मोनो बिजोंनो जोङो ओ न'खर संसार नायनो हायो बेजोंनो लोगोसे ओ गथ' गथायफोरखौ ओ फरायसालि फोरोंनो थाखाय बेहाय ओ इसे हेफाजाब होयो आरो
औ नोंथां
से जानाय लोंनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरो जोंहा ओ जिब जुनार फिसिनाय जेरै मोसौ अमा बोरमा दाउ बेफोरखौ जों फिनानै न'आवनो ओ हाथाय बाजाराव बा सोरनोबा ओ फानहरनानै जों बिनिफ्राय रां मोननो हायो बे रांजोंनो जोङो जोंनि ओ न'खरनि जे ओ जानाय लोंनाय नङाब्ला गाननाय जोमनाय माखासे ओ बिथिङाव जोङो गोबां हेफाजाब मोनो
औ
ओमफ्राय जोङो ओ फरायसालियाव फरायनानै जोङो जोंहा माखासे ओ थांखि थायो जेराव जों ओ साख्रिनि थाखाय जोङो ओ बिजाब फरायनाय जायो बांसिनानो जों साख्रि ख्रिखौ मोननो ओ साख्रिफोर मावनो होननानै जेरै मास्टार साख्रि बेफोरखौ जोङो मावनो होननानै ओ फरायसालियाव फरायनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोङो ओ नाजाथाबनानै जोङो बेखौ जाफुङोब्ला ओ साख्रिफोर मोनोब्ला जों बेजोंनो ओ न'खर सब संसार नङाब्ला जोंनि ओ हारिनिनो माखासे ओ नेमफोरखौ जोङो दिनथिलांनो हायो आरो
औ नोंथां
बेबायदिनो जोंहा माखासे गोबां राहा दंबावो जेरै जोङो ओ दंफां-लाइफां गायनानैबो जोङो ओम रां आरजिनो हायो जेराव जोङो दानि जुगाव बांसिनानो ओ गय बागान खालामग्रा जाबाय जेराव ओ गयखौ गायोब्ला गायनानै बोसोरथाम ओ नङाब्ला बोसोरब्रै बेफोरबायदिनि उनावनो जोङो गयनि फि थाइखौ जों मोननो हायो बेनि उनाव गय फिथाइखौ जोङो ओ गुबुनाव नङाबा ओ बाजाराव फानहैनानै बेनिफ्राय रां आरजिनो हायो आरो ना ओ बेजोंनो लोगोसे जोंहा दंफांफोर गायनानै बे दंफांखौनो जों फाननानै रांबो आरजिनो हायो लोगोसे जोंहा माखासे दंफां दं जेरै ओ लबार फिफां जेरै जों लबार बिफांखौ जोङो ओ देरो गायनानै देर देरोब्ला बेखौ ओ बिगुराव हानानै जों बिनिफ्राय आथा मोननो हायो बे आथाखौनो जों जोङो ओ लाबोनानै जोङो फाननोबो हायो आरो
औ नोंथां
औ दा जोंहा गोबां बेबायदिनो ओ गाव गावनो ओ न'आवनो नङाब्ला ओ साखाथियाव थानाय ओ दुब्लिफोरावनो जोङो आबाद मावनानै नङाब्ला बारि बागान खालामनानै जोङो ओ जानो हायो आरो जोंहा ओ न'खर संखा संसारखौ जोङो दैदेनलांनो हायो आरो दा बे बेबायदिनो दा नोंथाङाबो ओ बे जे ओ न'खर संसार दैदेनलांनो थाखाय मा माबायदि खालामोब्ला जों न'खरनि माखासे नांगौ जानायखौ सुफुंलांनो हागोन नोंथाङा बेनि फारसे एसे फोरमायना होदो‌ दे
औ नोंथां बिदि आं नोंथांनो फोरमायनोसै जोंनि जिउ राहा होननानै बुङोब्लानो जोंनो नांगौ सोलोंथाइ सोलोंथाइ बि सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा जिउआव जेबो गैया जोंनि जिउआ खोमसि जायो होननानै जोङो बुंनो हायो बेबायदिनो ओ सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दावगालांनो हायो जेरै जोङो सासे मिस्ट्रि जानो थाखाय जों सोलोंथाइ
औ
जोंनो सोलोंथाइखौ नांगोरगौ बा सासे फालांगियारि जानो जोंनो सोलोंथायखौ नांगोरगौ आरो सासे ओ फोरोंगिरि जानो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ बेबदिनो ओ सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जों मोनफ्रोम बिथिङावनो जों गाव गावनि थांना थानायनि राहाखौ दिहुननानै लाग्रोनो ओ हायो सासे फोरोंगिरि आं गोबांथार गियान होनायनि गेजेरजों जों बै गियानफोरखौ लानानै जिउआव जोङो गावनि जोंहाथ' माबा मोनसे जोङो सायख'नानै लाखानांगोन नङा होमबा नोंथां जायनि थाखाय जोङो ओ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो ओ जोंनि जिउखौ जोङो थाखाय मोनसे नङा मोनसे खामानिखौ जों नानै दिनै जोङो आथिखाल समावहाय जों गोबां सुबुंफोरखौनो ओ आबाद मावनाय जों नुनो मोनो जेरै गोदान गोदान बिगियानारि खान्थिफोरजों आबाद मावनानै जोंहा गाव गावनि थांना थानायनि राहाखौ जों नुनो मोनदों जेरै आबादनि गेजेरजों जोङो भारत सरकारनिफ्राय जेरै पदमश्रि बान्था जोंनि बर'नि गेजेराव जोंहा मोननो हाबाय बे आ आबादफोरखौहाय जोंहा गुबुन गुबुन हादरफोराव जोङो साप्लाय हरनो हायो बे आबादफोरनि गेजेरजों माइ आबाद मावनो हायो बेसर फाथो थालिर बिदिनो गुबुन गुबुन आबादफोरखौहाय जोंहा मावनानै जोंनि जिउनि जिउनि राहा हिसाबै जोङो आबाद मावनायखौ जोङो साय ख'नानै लानो हायो जोंहा फालांगि खालामनाय सुबुं बिथिङाव गावनि जिउखौ दैदेलांनो हायो जेरै जोङो मोनसे ओह मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि गुबुन गुबुन बिथिंनियानो जाया मानो जोङो बेफार फालांगि जोङो मावनानै गाव गावनि जिउ राहाखौहाय जोंहा दैदेनलांनो हानायनि ओ लामा दङ बेनि अनगायैबो गाव गावनि जिउ राहा जानो नागिरनो थाखाय जेरै जों सोलोंथाइ लानानै सासे डक्टर जानो हायो सासे इन्जिनियार जानो हायो सासे फोरोंगिरि जानो हायो बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय गोबांथार सोलोंथाइ लानानैहाय आइ एस आइ पि एस माखासे सरकारि साख्रि मावनायफोरखौहाय जों नुनो मोनसै जोंनि गेजेरावहाय जोङो ओ माखासे जोंनि गावनि थांना थानायनि थाखाय माबा मोनसे जों राहाखौ सायख'नानै लानांगौ बे बे राहाफोरनि गेजेराव जोंहा बाहाय नोंथाङा होननाय बायदि जेरै गय आबाद मावनानैबो जोङो जिउनि राहाखौहाय जोङो ओ सायख'नानै लानो हायो जेरै जोङो गय फुलि गायनानैबो जोङो जोंनिखौहाय जों दानानै लानो हायो फांसे गय फुलिखौ फाननानै गोबां रां मोनो आरो बेबायदिनो जों गय आबाद मावनानै ओ गय आबाद गायजेन जोंहा बे जों मोनहैयो एबा मोननायखौ जों गय आथिखालावथ' गयनि दामा गोबां बेसेन गोसा जाहैबाय जोङो
औ
गाव गाव फिसा फिसौखौ जोङो फोरोंनाय नखर संसार सामलायनाय गाननाय जोमनाय गाननाय बेफोरनि बिथिङाव ओ गाव गावनि राहाखौहाय जोङो दिहुननानै लानो हायो नोंथां बिनि अनगायैबो जोंहा दंबावो जेरै जिब फिसिनानै गाव गावनि ओ जिउनि राहाखौ जों सायख'नानै लानो हायो जेरै अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय जोंनि आथिखाल ओ बर' समाजावबो जोङो गोबांथार फार्म जेरै अमा फाराम दाउ फाराम ओ बोरमानि फाराम बेफोरबायदिनो जोङो जिब जुनार फिसिनानैहाय गाव गावनि जिउ राहाखौ जों दानानै लानो हायो जेरै जोङो अमा फाननानै आथिखालाव जों अमा फिसा जों गोबां जोङो ओ बेफोर मोननायफोरखौहाय जोङो दोनथुमनानै बा गुबुन मोनसे खामानियावहाय जों बाहायना नै बेबायदिनो जोङो
औ
गावनि जिउ राहा बेनि अनगायैबो गु बिथिङावबो जेरै जोङो ओ खा सिफुं बेफोरखौ दामनानै जोंहा गोबांथार रां आरजिनाय आथिखाल नुनो मोनो बेजों लोगोसे खाम बानायनाय सिफुं बानायनाय आथिखाल समावथ' जोंहा खाम गंसेनि बेसेना दाइन रोजा गाहाम लाहैबाय बेफोरखौ जोङो ओ खालामनानै जुदि जों खालामनो रोङोब्ला खालामनो सोलोंनानै जोंहा जिउ राहा हिसाबै जों बेफोरखौ मोनथाम बिनि गेजेर ओ फिल्म बानायनायनि गेजेरजोंबो बा सावथुन बानायनायनि गेजेरजोंबो जोंहा रां आरजिनो हायो आरो ससियेल मिडियाफोरावहाय जोंहा माखासे ब्लगार बा भ्लग खालामनाय बा निउस रादाब बेफोरखौ सायख'नानै ला जों गोबां रां आरजिनानैहाय ओ जिउआव जोङो ओ जोंनि नांगौ जा मुवा बेसादफोर जों नांगौ बायदियै जोङो बायनानै लानो हायो आ बेबायदिनो जोंहा जोंहाथ' जिउआव बे जिउ खाय माबा मोनसेथ' जोंहा जाहैखानांगोन बेबायदिनो जोङो जाय जेखौ हायो सायख'नानै ओ जिउआवहाय जोङो जोंनि बे जिउ मोनसेखौ दैदेनलांनो जोङो जिउनि राहाफोरखौ बेबायदिनो जोंहा सायख'नानै लानो हायो नोंथां दा नोंथां जोंना राय